हेलौ औ नोंथां
खोनादोंना?
औ खोनादों नोंथां
औ दे बिदिब्ला जोङो मोनसे टपिकनि सायाव रायजलायनायनि नोंथाङा बुंनो हागोन ना मा टपिक
अह जोङो जोङो अब्लालाय दिनै मानि सायाव रायज्लायनो म माने नों मोजां माने गोजां बोथोरखौ मोजां मोनो ना गरम बोथोरखौ मोजां मोनो नोंलाय?
आङोथ' मोननैखौबो मोजां होननानै बुंनो हां-हायो। जिहेथु जोंनो मोननैबो बोथोरा गोनां। मोननैबो बोथोरखौ आङो औ मोजां मोनो। नाथायबा ओं गोजां बोथोर गोजां बोथोर खौ मोजांसिन मोनो होननानै बुंनो नांगोन जिहेथु बेयाव जोङो थाम्फैबो अरजानो गोनां जाया बा गरम मोननो गोनां जाया। अर खाथियावनो गानफब जोमफब मोजां
हासुनोबो नांलायलाया औ ओम आरो गरम बोथोराव आङो बे गस्ला सुनायफोरखौनो ओमफ्राय बेफोरखौनो बिराद गाज्रि मोनो आरो हदायबो गस्ला सुबुबाय था दसे गानबथ' गस होनब्लाासो नाथाय गोजां बोथोरावबा बे जेकेट गांसेयानो जेनबा हप्ता मोनसे गाहाम थांखायो। हप्टा मोनसे गान सुवालासिनो थाबाय था बे बिराद मोजां माथ्र' बे सिंनि दड्रेसखौल' बेबो सोलाय सोलाय गानजाबाय थायो पारफिउम लाबानो जोबो आरो गरम बोथोरबथ' खालामनो हाया गरम बोथ बोथ्रावथ' बा नोङो सोलाय खनसे पास मिनिट दस मिनिट गानबाबो बेखौ सुखानाङो माने बिराद दिगदार मोनो आरो आरो ओरैनो जानाय लोंनायनि सायावबालाय बेलायाव जानाय लोंनायनि बेलायावबालाय फिथाइ सामथायाइ जानाय लोंनायनि बेलायावबालाय। गरम बोथोरा मोजां मानो अब्ला गरम बथोराव बिराद फिथाइ सामथाय मोनो जोङो। खान्थालानो जा थाइजौआनो जा कां नारेंखाजि जायानो जा लिसुआनो जा लिथुखुआनो जाया गासै बे जा जानाय लोंनाय फिथाइ सामथाइखौबा बे गरम बोथोराव मोनो आरो गोजां बोथोरावबा जों कमला सल'सो मोनो। उम बिनि थाखायनो जानो। आं आरो जानाय लोंनायखौबो बारा इन्ट्रेस्ट गैया नालाय बेखायनो गोजां बोथोरखौनो गाहाम मोनो आरो मालाय गोजां बोथोर फैगोन दाबोथ' सानगासिनो दङ माने बे माबाबा जिथु कारेन्टफोरनिबो जेबो दिडिस्टाब गैखायानो। कारेन्ट थांबाबो थानो हायो। दा गरम बोथोरावथ' कारेन्ट था थांना होबादा गरम थाबाय था नोङो थानोबो हाया। फेन गैयाबानो थानो हाया। मा जागोन बेफोरबायदि जायो। बहाबा थांबोला गारिफोराव थांबोला एसि ला एसि गैयाबानो था थानो हाया। बेफोरबायदि जायो हो नाथाय गोजां बोथोरावबा एकदम मोजां आरो बिराद मोजां। मा बुंनो आरो देलाय नोंबो एसे फोरमायलाय। मा नोङो मा सानो नोंनि बाद दिब्ला मा सानो?
जिहेतु देहा राहा लानानै बा मानसि हिसाबै जोङो ओ मालाबा समाव जों गरम खामनो हायोलै गोजांनाय मोजां मोनो जाथेबा दैज्लां बा मेस जों बे मोननैबो बोथोराव जों मानसिनो नांगौ जानाय फिथाइ सामथाइ बा मैगं थाइगं जोंनो जोंनि जानो इस्सा जानाय बायदि जोंनो जगायनानै होयो जेरैहाय जों दैज्लां बोथोराव दायो मेसेङाव मोननो हायो मैगं माखासे जेरै थास' बिबार थास' आइ ए आरो थास'नि बेदर बेजों लोगोसे फोरला जिंखा लिसिरि आरो बेजोंनो लोगोसे गुबुन गुबुन ओंख्रिफोर जोङो मैगंफोर जोङो नैबे दैज्लां बोथोराव मोननो हायो आरो मेसें बोथोराव जोङो जे लाइ लाफा जों मोननो हायो बेखौ जों दैज्लां बोथोराव मोननो हाया आरो दायो जोङो दैज्लां बोथोराव फिथाइ सामथाइ हिसाबै खा
औ औ।
जोङो मोनजायो। ओमफ्राय आरो बेजोंनो लोगोसे नारें गोदै बेबायदिनो ओ गुबुन गुबुन रोखोमनि फिथाइ सामथाइ जोङो मेसें बोथोराव जोङो मोननो हायो आरो जेब्ला मेसें बोथोर फैयो जोङो अरफोर सुनानै बन खान्दाफोरखौ जोङो ज'मा। नै सुनानै अरखि रोगो रोगो जोङो अरफोर सायनोबो जोङो हायो आरो। जमा जिरायनानै जोङो माखासे। न'खरनि मानसिफोर। जों मोजां गाज्रि रायज्लायनो हायो। औ साव सावरायज्लायनो हायो। न'खराव मा गोनांथि जादों माबादि मावोब्ला न'खराव ओ इनकाम जागोन बेफोरखौ जोङो सावरायज्लायनो हायो।
औ औ गरम बोथोरावथ' हारसिं हारसिं। ओ औ ओद बि बै मालाबा बिफां सायाव जिरायबा सै आरो बेबोलै। गासिबो बेबायदि टाइमाव ज मा जिरायनाय जाया। जोङो सामफुफोरावसो बिफां सा औ जिरायनाय जायो। नाथाय गोजां गोजां बोथोरावथ आं मोन थिखो आरो मोजां मोनबावो बै मैगं जानोब्ला ओ ओंख्रिफोर जानो बिराद एबेलेबेलनि मैगंफोर अंखारो आरो बेहा नोङो बिथिं साननानै आलुआबो गोरलै अंखा लाङो आरो बिथिं लाइ लाफा गासैबो ओंखारो। आरो गोबां बायदि बायदि मैगं माबा मैगंफोरखौ जोङो औ औ बेफोर। खो मोनो नाथाय गरम बोथोरावबा बेफोरो बारा मैगंफोरा इसबां एभलेबल जाया नाथाय गरम बोथोरावबा बे फिथाइ सामथायानोसै आरो। फिथाइ सामथायाइबा बिराद एभेलेबेल।
औ।
औ आरो गोजां बोथोरावबो गोजाव गोजाम। बोथोरावबो ल' थानो हाया। जों बर' फ्रालाय आरो ब-दैज्लां मेसें आरो बर'फोरनि थाखालाय दैजांनो मेन जायो ना-मानोना दैज्लांआवनो। जोङो माइ गायनानै थांना थानो। थांना थायो आरो गासैबो जोंनि। नि जिउनि फुंखयानो माने गरम गरम बोथोरजोंसो जायो आरो माने बै समावलायनो बर'फोरा गोजां बोथोराव एकदम जेबो खामानि मावामोन आरो होनब्ला। गोजांनानैनो थाबाय थायोमोन ओरैनो जमा जमा अर सायनानैनो थाबाय थायोमोन जेबो खामानिखौनो रोङामोन फुङाव फुंनिफ्रायनो अर सायोमोन गोदोनि बोराय बुरैफोरा। आबै आबौमोना। जेब्ला सिखारबाय अब्लाथाय फो अब्लाथाय माने। अरो। अर जरायखाबाय फुंनि तिनथा सारि। तानिफ्रायनो मा अर जरायखायोमोन आरो फुङावनो अर खाथि अर खाथियावहा गासैजोंबो जोङो अर सायनाय नुनो मोनोमोन नाथाय दायोबोला बेबायदि नंला दायो जोङो मोनायावल'सो मालाबा बेबो सोरनिबा सोरनिबा न। जों दायो बे अरसायनाया बिदि जाबैबाय। गोबां बिदि खमायलांबाय आरो ओहाय गोदोबा बेबायदि नङामोन गोथोबआाथ' बेथिं फुङावबो बेलासिबो आरो आरो जि-जि न'खराव आबै आबौमोन थायो बे न'खरावथ' मा माने अरानो जोबामोन। मालाबा मालाबाथ' सब्बिस घन्टानो जायोमोन मानो होननानै बुंबोला बै समावहा बै गोजां बोथोराव गोदोनि मानसिफोरा बांसिन मा खालामोमोन खिवलि जेखो हेबोमोन आरो बै ना सान ना जा ना जानो। थाखाय जि खिवलि जे बानायो बे खिवलि जेखौ बे टाइमाव हेबोमोन एखदम गोजां बोथोरावहा फुरा बे गोजां बोथोरखौनो खिवलि जे हेबसिगोन हेबसिगोन हेबसिगोन ओमफ्राय दैज्लां बोथोराव बेखौ सारसिगोन आरो। बेबायदि खामनानै मालाबाथ' हरसे थंब्लेट बेबायदि थाङोमोन गोदोनि आबै आबौमोननिया। नोंनाव हराव उन्दुनायनि सिगां बेखौनो हे नाय नुगोन मा समाव उन्दुगोन बिसो-बिसोर बिसोरखौ मिथिलायलाङा। नाथाय जेब्ला नोङो सिखार फिनगोन अब्लाबो बिखौ हेबनानै अर सायबाय थानाय नुगोन आरो। मा समाव उन्दुयो जों बि खो एकदम बिराद खम माने उन्दुनायानो खममोन आरो गोदोनि आबै आबौमोना। नोंथाङा मा बुंनो सानबावो।
ओ ओ गोदोनि समनिफ्रायनो जोङो मोनथिनो मोनो जेनेबा ओ जोंनि बर' समाजनि मानसिफोराथ' आबाद मावनानै जाग्राखाय जों गासैनिबो न'खराव माइनि बाख्रिफोर थायोमोन बा माइनि बान्दार फोर थायोमोन आरो बेफोर माइखो दायो जेरै जोङो मिलफोराव लांनानै सौहैयो गोदोनि समाव बेफोरबायदि सौनायनि ओ सुबिदाफोर गैयामोन नाथाय बै समावहाय ओ जोंनि आबै आबौमोन जोंनि आइ आफ फामोना बे बिदिनो गोबां ओ
उवालाव सौनानै दिंकिआव सौनानै उम।
थांनाय बोथोरावबाबो बिथांमोनहा गोबांथार बेबायदिनो गोजांनायखौ लानानै हर ससेयाव सिखारनानै दिंखि गाहेनफोर सौ खोनानो मोनदोंमोन आरो मोनथिनो मोनदों आरो नुबोनो मोनदों बिथांमोना गोबांथार खस्थ' खालामनानै बेफोरबायदि खालामनानै गोजां बोथोर समावबो बेबायदि ओ गावसोरनि नांगौखौ सुफुंनानै लायोमोन। जों बुंनो हायो दैज्लां बा मेसें जोंनि थाखाय मोननैबोआनो गोनांथि जों गासैनोबो नांगौ बेफोर बोथोरखो आरो मोननैबो बोथोराव जोङो जोंनि नांगौखौ बुथुमना लानो हायो। जेरैहाय दैज्लां बोथोराव जोङो ओ मायफोर जोङो बोस बोसोरसे मानि जानो थाखाय जों बुथुमना लानो हायो आरो मेसें बोथोराव जोङो माखासे मैगंफोरनि उम आबादफोर खालामनानै माखासे रांखावरिफोर जोङो दिहुननो हायो आरो माखासे जोंनो दैज्लाङाव जानो लागै नां गौ जानाय बा मेसेङाव जानो लागै नांगौ जानाय जोङो बोथोर थोरनि बोथोर बोथोरनिफ्राय बोथोर जोङो बेबायदि आरजिनानै जोङो लानो हायो आरो गोबांथार बेबायदि जोंनि ओ नांगौ जानायखौ आरो जोङो मोनथिनो हाबावो ओ दैज्लां बोथोराव जोङो नाफोर जोङो मोनजायो दिनै ओ दंग'फोर बा दैमाफोरा दै देनानै जोंनि दुब्लिफोराव दुब्लि फोथारफोराव हाय बेबायदि गोबांथार दै लोमनाय जोंहा जायो आरो बेफोरनि गेजेरजों गोबांथार बेबायदि नाफोर मोनजानो हायो साम'फोर मोनजायो आरो बेबायदिनो नाफोर खौ ओ जोङो मोनो दैज्लां बोथोराव आरो फोरनि गेजेरजों आांखावोफोर आरजिनो हायो आरो बेबायदि गोबां गुबुन गुबुन रोखोमनि जोंहा ओ मुलाम्फ फाफोरखौ जोङो बे बोथोरनिफ्राय जोङो मोननो हायो आरो जेब्ला जोङो गरम बोथोर
आं सानो आरोना मालाबा मालाबा बिरादनो बे जोंनि आइ आफ फा समनि समनिया ओरैबायदि खस्थ' ओरैबायदि दुख खु खस्थ' बिसोरो मोनबाय बिसोरनि समावहा ना मोजां खामायनो हायोमोन ना मामोन बिसोरनि टाइमाव माबा मबाइल इन्टारनेटबो गैयामोन जेबो गैयामोन एकदम माबा मोनसेफोर लिरनो हरबोला नोङो सिथि हर आरो बे समावहा माने जोंनि बे आइ आफानि समनाव माने फरायनायबो मोजां गैयामोन जोंनि बर' हारियाव ओरैबायदि खस्थ' थमोन बिसोरो मालायफोरजों माने नेवसि जानाय मालायफोरनो गाग्लोब जा नाय नाचय जानाय बेफोरबायदि समखौ जोंनि आइ आफाया उम मोनबोबाय आरो जोंनि बर'नि माखासे बिग्रायारि फोर गैयामोन माखासे खथाफोर गैयामोनब्ला जोङो मा जागोमोन दिनैबो बेबायदि बेबायदि समखौनो जोङो मोननांगौमोन मालायफोरजों नासयजानाय मालायफोरजों ओने अयनाय खालामजानाय जोंनियाव जोंनि सायाव जेबो अननाय गैयि जोंखौ जेबो मैल' होयो बेफोरबायदिखौ जोङो दिनैहालागि जोङो मोनबाय थानांगौमोन आरो साबायखर होदों जों खिन्थु जों बिराद दुखु मोनो आरो जोंनि आइ आफानि समनि सुबुंफोरखौ बिसोरो मोजांबो फर औ दे बिदिब्ला दोननोसै।
औ बो सोरनि सोमोन्दै रायज्लायनायखौ जोङो एसेयावनो दोनथ'नोसै गोजोनथोंसै।